हेलौ
औ हो औ हेलौ नोंथां नोंथाङा नोंथांनिसिम गोजान फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय
औ गाहाम हामलायनाय नोंथांनिसिमबो हेलौ
औ नोंथां औ नोंथाङा बिदिब्ला दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला आं नोंथांजोंनो मोनसे आयदानि सायावहाय
औ
सावरानो होननानैसो कलखौ खालामनाय जादोंमोन
जागोन दे नोंथां
बिदिब्ला
औ
आयदाखौ बुंसै ओ जोङो ब्ला दिनैहाय बोथोर सोलायनाय क्लाइमेट चेन्ज बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा आथिखालाव ओ औ जोंनि बोथोरा बोथोरा माने मा मा मा जाहोननि थाखाय माने सोलायबोगासिनो बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंथिना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां जोंनि जोंनि जायगायाव जोंनि रायजोआव माने बिराद माने क्लाइमेट सेन्ज एबा बोथोर सोलायनाया बिराद जाबोगासिनो दङ आबहावाजों लोगोसे माने गोदो गोदाय गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दासिमाव बहुद रोखोम माने बोथोर सोलायनायखौ नुनो थांगासिनो दङ माने जेरै औ जेरै ओ जोंनि सुबुं अनजिमाया बांनायनि थाखाय जादों। बेफोर जाहोना आरो ओ गोबां रोखोम जाहोननि थाखाय बेफोर बोथोर सोलायनाया जागासिनो दङ। जेरै फिफां-लाइफां दानफायनाय ओमफ्राय हाग्रा-बंग्राखौ माने दानस्रांनानै सावनाया आरो माखासे गाज्रि इमप्रुभमेन्ट गाज्रि आबहावाखौ मानि माबानानै ओ ओ प्लास्टिक आरि माबा सावनानै बेफोरबादि माने कार्बन गेसखौ ओंखारहोनानै माने बेफोरनो माने ओ आबहावाया गाज्रि लाबोनानै बेफोरनो बोथोरखौ सोलायहोयो आं बेखौ सानो।
ओम उम आरो दारिमिनारि माने इन्डास्ट्रि
औ नोंथां।
बेफोरनि गाज्रि माने कार्बन गेसफोरजोंबो आं साननायाव आरोना बोथोरा सोलायबोदोंबो जानो हागौ।
औ नोंथां थारैनो।
जोंनि समाजाव नुबोगासिनो दङ। बिदिनो फिफां लाइफां दानफायनायो आरो माने। बिफां-लाइफांखौ खमाय खमायहोबोनाय बिफां लाइफां गायनाया खमायबोदों। बेफोर माने ओ ओ गोद गोथां सोमखोर गोथां बेफोरबादि ओ आबहावाखौ मोनैनि थाखायनो बोथोराबो सोलायबोदों आरो नांगौ रोखोम अखा हाबोआखै। जैरै जेरै एगजामपोल जेरै ओ बुंनो हायो जोंनि दा दैज्लां बोथोराव अखाखौनो हानाय नुनो मोनाखै। बेफोरनोओ
औ नोंथां।
बोथोर सोलायनायनि मोनसे माने बिदिन्थि होननानै आं सानो
औ नोंथां दा बिदिनोसै
मैगं-थाइगं मैगं-थाइगं गायनायाबो बोथोर सोलायनायनि थाखाय। बोथोरनि मैगंखौ बोथोराव मोनजाला बेफोरबादि रानस्राव बोथोरावबो अखा हाला बेफोरबायदि जानायखौ नुनो थांदों नोंथाङा बोथोर सोलायनायनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथिबावो नामा
नोंथाङानो बोथोर सोलायनायनि सोमोन्दै ओ जोबोद मोजाङै बुंफुरना होलांबाय नंगौ ओ बोथोर सोलायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय ओ जोंनि गेजेरनिफ्राय बिफां लाइफांनि अनजिमा खमायलांनाय बेखौ जों गुबै जाहोन होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला आथिखाल खालाव जों जोंनि सोमखोर बिफां लाइफां बा हाजो खा हाजो फोरनि बिफां लाइफांफोरखौबो जों ओ गोबां दानफायनानै ओ बेवहाय सुबुंफोरा गाव गावनि न'फोरखौ माने लुनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों जायनि थाखाय जों नांगौ समाव थोजासे अखा बांखा मोननो हायाखै ओ बेनि थाखायनो जों ओ नांगौ समावहाय जों जोंनि आबादफोरखौबो ओ मोजाङै ओ नांगौबाय थोजासे बायदि माने जों दिहुननो हायाखै जोंनि फसलफोरखौ बेजों लोगोसेनो ओ जि आथिखालावहाय
ओम
जि दिहुन जानाय जि कम्पानि काल कारखाना कल कारखानाफोर ओ ओ बेनि बेनिफ्राय जि गाज्रि गेस ओंखारो ओ बे गेसफोराबो जोंनि बोथोर सोलायनायाव गोबां माने गाज्रि गोहोम खोलैदों ओ जायनि थाखाय जों अखा बांखा मोनो जों गाहाय माने आबादारि हारि हिसाबै जोंनो अखानि गोनांथिया जोबोद बेनि थाखायनो। जों माने बे आबहावाखौ ओ गोग्गोयै मोजाङै हमथाना लाखिनाया जोंनि साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि मावनांगौ खामानि होननानै आं सानो।
औ नोंथां।
बेजों लोगोसेनो ओ जों बोथोर सोलायनायाव जों मोनसे सावरायबावनो हाबावो जे आबाद मावनाय। बे आबाद मावनायावबो जों आथिखालावहाय ओ गोदोनि जे बर' सुबुंफोर ओ बिथांमोनाहाय ओ माइ आबादानो जा जा फाथो आबादानो जा जायखि जाया आबादखौ जों मोसौनि गोबोरखि बे गोबोरखिखौ हासार खालामनानै बाहायनायखौसो नुनो मोनोमोन। नाथायबा आथिखालाव ओ जों बेनि सोलायै जि रासायनारि हासार।
उम।
बिगियाननि आदबजों दिहुनजानाय बेफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोनसै। जायनि जाहोनाव ओ जोंनि बे मिथिंगाजों गोरोबनानै थाफानाय बायदिसिना जिउसाफोर फिसा फिसा जरै एमबु साम' मोनो। बेफोरनि अनजिमाखौ खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों जायनि थाखाय सुबुं आरो बायदि जिउआरनि गेजेराव जों गोरोबलायखौ नुदों बेखौबो जों बोथोर सोलायनायनि मोनसे गाज्रि गोहोम होननानै बुंनो हायो।
औ।
औ नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गारि बेनि बाहायनायाबो जोबोद बांबोदों। जाय औ नोंथां जाय गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुनदै। बे उखुनदैयाबो ओ जोंनि बे आाबहावाखौ बा बोथोर सोलायनायाव गाज्रि गोहोम खोलैगासिनो। बेजों लोगोसेनो जों आथिखालाव नुनो मोनो ओ गेदेर गेदेर बेबायदि राजा लामा बानायनायफोरावहाय ओ जि ओ बे बेखौ बानायनायावथ' जों गोबां मेसिनफोर बाहायनाय जायो नालाय। गेदेर गेदेर मेचिन औ औ बे मेसिनफोरा माने जे बे समावहाय गोबां माने बारखौ बा आबहावाखौ बा बोथोरखौ खौ गेब्रें होनायखौ जों नुनो मोनबाय। बेनि थाखाय जों गोबां सुबुं माहारिखौ बायदि बेरामाव गोग्लैनायखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनगासिनो। नोंथांनि नोजोरावबो बेबायदि ओ बोथोर सोलायनायनि गाज्रि गोहोम गोलैनाय नोजोराव गोग्लै नाङो
औ नोंथां आं हागोन नोंथां। दा जोंनि बे बोथोर सोलायनायाव बिराद गोहोम गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ आं नुनो थांगासिनो दङ। नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि जायगायाव माने दारिमिनारि खारखानाफोरखौ माने नुनो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंनि जायगायाव माने बांसिन ओ कारेन्ट एबा ओ ओ माने पावार पावार साप्लाइखौ बांसिन ओ बाहायगासिनो दङ बेनि थाखायनो आरो
जोंनि जायगायाव बांसिन सलार सिस्टेमखौ बाहायनाय जाया सलार इनारजिनि माबाया ओ गोहोमा साबसिन आरो बोथोर सोलायनायाव बिराद मोजां गोहोम खोख्लैयो। मिथिंगाजों लोगोसे दा बांसिन बे इले इलेकट्रिक माने ओ इलेक्ट्रिक कारेन्टखौ बाहायनाय बांसिन नुनो मोनो थाङो दा
औ
बेफोराव एसेबाबो गोहोम खोख्लैयो माने बोथोर सोलायनायाव। आं बेखौ सानो आरो आरो लोगोसे लोगोसे ओ कार्बन इउस खालामो जोंनि जायगायाव। इउस खालामसे खालामनानै बेखौ ओ गाज्रि माने ओ सावनाय बेफोरखौ गाज्रि एनभारमेन्टजों लोगोसे बोथोराबो सोलायलाङो। आं बेखौ सानो आरो। दा जोंहा दिनैनि टपिकआ एसेयावनोसै नोंथां आं बेखौनो फोजोबनो सानबाय।
औ नोंथांनिसिम बोथोर सोलायनायनि औ सोन्दै मोनथिनानै बेनो बा गोजोननाय थाबाय गोजोनथों।
थेंक इउ